हेलौ
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों खोनानायालाय नोंथाङासो खोनादोंना खोनायाख आं रायज्लायनायखौ
औ खोनादों मोजाङैनो खोनादों ओ खों
नोंथांनाव नेटनि एसे उसुबिदा जादों खोमा बारा खोनाया खोनाया जादों माथो
नों
आङो उन्दुग्लांनानैसो दं नोंथां नै खोनादोंना नोंथां आङो उन्दुं ग्लांनानै दङ जा औ जा गरम उन्दुग्लांनानै दं आं नेै नोंथाङालाय मा खालामदों
ओमफाय आं नोंनो जेनेबा बे कल आङो नोंनो बे कलखौ ओ जेनेबा ओ टाइम नि बोरै फिसियो बोरै जेनेबा जायो औ बेखौ स सावरायनो हरनाय जादों आरो ओ नोंथांमोनहाय जेनेबा नोंथ फिसायाबो नोंजोंनि न' खाथि बा नोंसनि ओनसोलाव माने फिनायखौ नुफेरबाय नामा एबा
नुबाय नोंथां जोंहा न'खराव जोंहा न'खरावनो फिनाय जायो आरो फिनायालाय लाथा एम्फौ दा जोंनिथिं बे लाथा एम्फौखौ इन्दि एम्फौ होननानैसो बांसिन मिथियो लाथा एम्फौ होननानै बारा माने बे सोदोबखौ बारा बाहायनाय जाया आरोना इन्डि एम्फनखौसो माने बांसिन बाहायो इन्दि एम्फौ होनबा माने साबसिन माने बुजिसिनो आरो जोंनि जायगायावहाय
औ
बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोङो गिबियावनो माने इन्दि बिफां एम्फौआ मा मा बिफां जायो बा लाइफां जायो बिफां लाइफां जायो बे बिफां लाइफांखौ गोनांथिन जाग्रोयो आरो आरो बेबायदिनो जेरैहाय इन्दि एम्फौआ सबसे मोजांसिना सबसे बिसोर माने जानो गोथाव मोनो इन्दि बिफां इन्दि बिलाइ एन्दि बिलाइखौ जायो बेनि उनाव बिसोरो जोङो माने ओ होनाय जायो इन्दि बिलाइ गैयाब्ला मा मोनस जाबाबा बा थोस्लाबबायाबा जोंना गाम्बारि बिलाइआ खामानियाव होयो गाम्बारि बिलाइखौबो बिसोर जायो आरो बिथिंजाय खारं बे खारं दंफांनि बिलाइखौबो बिसोरनो होनाय जायो आरो जुदि मोनस्लाबाबा जुदि आरो एम्फौआ एसेल' बा थोजासे जखानि जुदि इन्दि दङब्ला जों माने बेफोरखौ होनाय जाया आरो होनाययि जाहो होयिनि जाहोनानो माने बुंनो थाङोब्ला जे इन्दि एम्फौ जायोब्ला इन्दि एम्फौआ इन्दि बिलाइ जायोब्लाना माने बिराद मोजां जायो आरो ना जेनेबा गिदिर गिदिर गुफुं जायो इदि होननानै फोथायो आरो नोंथांमोननि थिंलाय
औ जेरै रै नोंथाङा बुंदों औ जेरै नों बिथाङा बुंनाय बायदि जोंथिंबो ओ लाथा एम्फौ होनो ना दालाय जेनेबा बेनो जोङो ओ इन्दि इन्दि बिलाइ होनाय जायो ओमफाय ओ जोंनिथिंबा मा होनोमोन ओ गाम्बारि बिलाइ बेखौ होनाय जाया आरो ओमफाय खारं दंफां फांनि बिलाइखौ होयो आरो आं माने नोंनिफ्राय माने ओ गोदानसो मिथिबायखि माने गांबारि दंफांनि बिलाइ खौबो होयो होननानै आंओ मि औ औ ओमफाय जेनेबा औ जेनेबा लाथा एम्फौथ' जेनेबा फिसानिफ्राय देरबायना बे देरनानै जेनेबा मोनोना लाथा एम्फौआ आ मोनबाथाय माने ओ दोनो नामा जेनेबा आलादा हयो जेनेबा बे मोनबाथाय फिथोब खानो
अ अ मोननाय मोननानै माने बाहानिफ्राय ना जेब्ला बिसोरो मोननो लायो एम्फौआ अब्लाना मोनबाथाय माने गावसोरनो एक्सट्रा एक्सट्रा माने गोजौथिं मानलालाबायो मानो मानलायो होननानै बुङोब्ला बिसोरो मा न' लुनो बा फिथोब थोबनो आरो जेनेबा गावनि गावखौनो गावनि मा होनो न' लुनाय बायदि खालामो आरो ना जेरैहाय जायगाजों फिथोब होननानै बुङो बे फिथोबखौ थोबनो थाखाय माने बिसोरो जायगा नागिरथिंला बायो आरो ओमफ्राय बे जायगा नागिरथिंला बायोबाथाय जों मा खालामनांगौ बिसोरखौ माफा माफा हमनानै मोनबाथाय मोननाय एम्फौखौ नोंथाङा मिथियोना जे बिसोरखौ सोमावोबा बा दाङोबा ख्र ख्र होनलाय लायो बेखौहाय मा खालामो बालथिंआव जेनेबा थिं थायोना थाव बे जसन थावफोर जे फानो गदिर गिदिर थिंआ बे थिंआवहाय ज' खालामनानै मा खालामो जोंनिथिं बै मोखोना बिलाइखौ सिनायो नोंथां? बे मोखोना बिलाइ ए माने दार औ दानना लायनानै बे माबायावहाय थिङावहाय सिङाव सोनानै एम्फौ लाथाखौबो दोनो आरो बिथिं जाय थालिर बिलाइफोरावबो दोननाय जायो आरो जोंनिथिं नोंथां मोननिथि थिंलाय मा मा बाहायो जेनेबा एम्फौ गोमोनखौ दोननो थाखाय खादा खुदाफोरबो बाहायो नामा नोंथां?
औ माने बिदि बाहायनाय जायो एसे अ खोनादों एसेल'खाय माने नों जेरै होन्दों थिंफाव बिदिनो दोनो आरो सि सिङाव ओ ना थाय बुरजा लाबा थाय ओ जेनेबा ओ मा होनो औवा गन खौ दाननानै न' बायदि बानायोम फाय बेयाव माने थालि बिलाइ गोरान खौ होजोबो आरो होनानै माने खाना होयो आरो न' बायदि बाय फाननोनो हायो जेनेबा ओ बिस माने फि थोब थोनो हानाय बायदि बिदि खालामनाह होनाय जायो आरो औ दाथ' जेनेबा जोङो माने फिथोब थोबनायसिम रायलायबायना बिनि उनाव माने जेने बा माब्ला मोनखो बियो जेनेबा माब्ला जाखो बिदिखौ बोरै मिथियो? से खोन्थानो हागोन ना
मोननायखौ ना जेब्ला बिसोरो गोरलैयाव ओं मोननानै माने फिथोब सिङाव थानायखौ होनदोंना नोंथाङा?
औ औ जेनेबा फिथोब सिङाव थाबाय ओमफाय औ औ माने ओमफाय माने अफ माला जिरनो जागोन माने बोरै मिथियो बेखौ?
अ अ बेखौथ' माने जायबा एम्फौ फिग्रा बिसोरो माने मोनथिखायो आरो बेसेबां दिनजों खैदिन लायो एम्फौआ रानायाव मोननाय लाथा खानायाव सिखिरि ओंखारनायाव नै बेफोरखौ माने जाय बा एम्फौ लाग्रा बिसोरो मोजाङैनो मिथियो ओमफ्राय आं मिथिनाय बायदियावबा जे बेखौ जोङो ओ सानब्रै बा सानबा बिदिनि गेजेरावनो जिरनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय आरो नों जुदि बांसिन ला था खालामनानै जुदि जानो गोसो दंबा माने सप्तासे गाहाम दोननानैबो जानो हायो आरो नों जुदि नरमेलि जायोबा संरासनस्रा संरासनस्रायै जायोबा नों सानबा सानब्रै बेफोरनि गेजेराव ओंख्रि संनानै जानो हायो लाथा लाथा जानोबा आरो सप्तासे सप्तासेनि एसे बारा बेफोरबायदि दोननानै जानो हायो नोंथांमोननिथिं बोरै जायो बांसिनानो बिदि माने लाथा खालामलायनानै जायो ना एसे से सरासनस्राजायैनो जायो
औ जोंनिथिंथ' एसे बिदि सरासनस्रा यैनो जायो माने जेरै बाजारफोराव नुवा होमबा फाननाय बिदिनो जेनेबा गोमो गोथां बिदि बिदि जानायखौनो जायो आरो ओमफ्राय बे ओ बिदि जाखांनाय बिनि उनाव थावख्रि जानाय थावख्रिखौ मिथिनायो थावख्रि होनो आरो जोंनिथिं
औ औ मिनथियो मिनथियो नाथाय फाननानै माने मा होनो गां लागुलायनाय जा जानायखौनो थावख्रि होननानै बुङो नङा होनबा
औ औ औ बेखौ माने औ औ बेखौ माने ओ बांसिनानो माने अनला खारैफोरदों जानाय जायो आरो थावख्रि जानायखौ औ
अ अ अ जोंनिथिंजायबो अनला खारैजोंबो जायो जानायालाय ओमफ्राय आरो बेबायदि थावख्रि जानानै जागासिम जानायखौ माने गोथाव मोना आरो जोंनिथिं माने बारा बिदि जानाय जाया आरो औ जे बिदि जाहैबाथाय मा होनो सुवाद मोनजाया आरोना बेनिखायनो एसे सपतासेफोरावनो बा सानथाम मा होनो सानथाम नङा सरि मा होनो सान सानब्रै सानबा बेफोरबायदि दोननानैनो जानाय जायो आरो बांसिनानो बिथिंजाय आरो लाथा जुदि थावख्रि जायो थावख्रि जानायखौ जुदि आनदाज मोनो होनबा ना बे खौ आरो जोलैयावसो दोनफानाय जायो नोंथां जोंनिया। नोंसिनिथिं जोलैखौ बोरै सायख'यो जेनेबा
ओ आंथ' बेखौ बार आंथ' बेखौ बारा मिनथिला नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा आं जाय खिजाया माने आं दोननायल' नुयो आं बारा थाल लाया नालाय जेनेबा औ जायखिजाया जोलै दोननाय नुयो आल दायै नाथाय मिनथिया आं नोंथाङा खोनथानो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां जे जोलैखौहाय बेबायदि बासियो जे एसे गिदिर लदब दब नुयोबा बेखौसो जागोन ओमफ्राय आरो एसे फिसा लावजेन नुबाथाय बेखौ जोला जागोन। बेबायदि होननानै सायख खयो आरो बेबायदि बास सि नानै बिदिनो जोलैखौ बेसेबांसो दोनगोन बा एम्फौखौ बेसेबांसो लागोन बेखौहाय बेसां बुरजासो लागोन बिलाइनि बिलाइखौ बेसांसो होनो हागोन बेफोरखौ नायनानैहाय मा खालामो जे दोननाय जायो आरो बेखौहाय गिबियावनो बिजि खुन्दुंआवहाय बिजियावहाय खुन्दुं सोनानै दोनसिगोन सोसिगोन बिनि उनावहाय फिथोबखौहाय फिथोबखौहाय मा खालामो ओ सुसिगोन आरो ना माला सुनाय बायदि सु सिगोन सुनानै फ्राय आलायनानै दोनसिगोन इन्जुरफोराव। जोंनिया बेबायदि सायख'ना बिदिनो आरो ओमफाय आरो नोंथांमोननिथिं
औ नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो दोनो आं जेरै नुदों माने बिदि नु दों आरो ओमफाय आं मोनसे सों थि सोंनो नागिरबावदों माने जों बे जों बांसिनथ' जेनेब बा फिथोब खाखांनायनि उनावसो बिजिरना जायो नोङा होमबा लाथाखौ नाथाय ओ बेनि फिथोब खा हायो एसे। गाङाव सि ओ सिगाङावनो बे लाथाखौ जाजागोन ना जाजाया
एम्फौ लाथाखौ ना
औ औ
फिथोब थोबैनि सिगाङावनो आरोना बेखौथ' जोंनि जायगाफोराव बिदियै माने मोनिनि सिगां एम्फौखौ मोनिनि सिगां बा मोननायनि उनाव बिदि फिथोब थोबैनि सिगांथ' जानायखौ जोङो नुनो मोननो थाङा अब्लाबो माने सोरहाबा सोरहाबा नुनो मोनो आरो जे एम्फौआ जे मोननानै मोननानै जे बोरैबा बेमार आजारफोर जायोब्ला एफा खस्थ' लानानै बेबायदि जुदि बेमार आजार नाङोब्ला बिथांमोना मा खालामो जे सोरहाबा सोरहाबा आरो बुरजाखौथ' जाजोबनो हाया बारु ओरैनो जाय बा जौ सेरेब लोङो बा लोंग्रा नै बिसोरो मेंनायजों माने दान्दिसे मोनाबिलिफोर समफोरावहाय बिसोरो बेखौ फेरेदनानै जोंना फेरेदनाय होनो आरो ना। खिगारना खि इदि गारनानै ओमफाय गथा गथा थावफोरजों थाम थाम एवनानै जायो आरो।
औ दे बिदिबा नोंथां ओ दोनलायदिनि जोंङा ना समाबो जाबाय।
औ दे दे।
दे गोजोननाय थाबाय।